औ खोनादों ना नोंथां औ नोंथाङा आंनो कल खालामनायनि जाहोना मामोन एसेखोन फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ बेबायदिनो जों एसे बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो सानदों आरो ना थां नोंथाङा माइकखौ खाथिआव लालाय आं बांद्राय खोनानो मोना जायाखै नोंनि माथोखौ
औ औ नोंथां दे
औ खोनाब औ बिदिबा दे बिथाङा जागायजेनदो जों बैसागु होनब्ला जों माखौ बुङो औ बेबायदि
बैसागो होनना बुङोब्लाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो गाजा गोमजायै खुंबोनाय मोनसे फोरबो नङा होनब्ला बैसागोखौ जोङो गाहाय मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों जेरै सुबुंनि बैसागु आरो आंखाल एबा काथि खाथि बैसागु बिनि उनाव मागो बैसागु जोंनिया ओ सुबुंफोरनि बैसागु ओ फालिनायनि सिगां गिबियावनो जोङो मोसौ बोरमा एबा जिब जुनारनि जिब जुनारखौ माने फुजिग्रोनाय जायो आरो गिबियावनो मोस सुबुंमाखौ फुजिनो थाखाय जोङो बिसोरनो माला गान जेरैहाय मालायाव गान माला गानहोनायाव जों माला गानहोनायाव ओ फिथाइ सामथाइ। फा एबा आगजुफोरखौ आं नोथां बेखौनो फोरमायनो लानो बेयाव जोङो थाराय फान्थाव, फानिलाव- हालदै, देग्लिथि बिलाइ बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेखौ जोङो आरं दोंसेयाव आरं दोंसे जिरनानै बेखौ सुनानै जों मोसौ बोरमानो गानहोनाय जायो आरो जायफोरा न'आव मोसौ दङ बिसोराहा। बिैसोरो मोसौखौ फुजियो एबा थुखैयो आरो जायफोरा न'खराव मोसौ गैजाया बिसोरो माने बोरमाखौनो थुखैयो आरो थुखैनायखौ आं नुनो मोनदों जोंनि जोंनि लांगोआव एबा जोंनि गामियाव मोसौखौ माबोरै थुखैयो आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों एबा माबोरै सिबिनाय जायो। जोङो फुङावनो ओ सिखारनानै जोङो मोसौखौ दैमा फारसे होलांनानै मोजाङै ओ थुखैनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो मोसौनो माला गानहानै ओ माला गानहानै बेखौ हांगार एबा खान्था एबा सारायनिफ्राय ओ हख'नाय जा हांगार बेखौ जानाय थावजों ओ मोजाङै लगायनानै जों बेखौ मोसौनाव फथा फोननायजायो जाहाथे मोसौआ जेबो रोखोमनि बेराम आजाराव गोग्लैया आरो सुबुंनि गाज्रि खुगा एबा गाज्रि नोजोरा बे मोसौनियाव नाङा आरो मोसौआ मोजाङै मोजां थांना थानानै बारायलांबाय थाथों बेनि थाखाय बे फटा'खौ फोननाय जायो आरो बेनिफ्राय मोसौखौ जोङो मोजाङै थुखैखांनानै गावबो मोजाङै दुगैस्रां लोबस्रां स्र' जानानै जोङो मोसौखौ दुब्लि फारसे उदाङै होना हर नाय जायो आरो बेनिफ्राय मोसौनि मुङाव जोङो दोंसे दोनदालजों लोगोसे जा थारायनि बिफां फांसे बेखौबो गायनानै जोङो बेयाव बावनानै दोनबोनाय जायो आरो। आरो न' फारसे फैनानै जोङो। सेजौ से बिदनि जा ओंख्रि बेनि लाहार फाहार लाफैनाय जायो ओ जोंनि लांगोआव बे सेजौ से जा बिदनि खाबथिंनानै जानाय ओंख्रि बेखौ रायजोनि रायजो नाङैनो बयबो लोगो नांनानै खाबथिंनानै माने जानाय जायो आरो। बेनिफ्राय जा मोनाबिलि समाव मोनाबिलि समाव जोङो मोसौखौ दुब्लिनिफ्राय होना लाबोनानै ओ लामा लामा न'खर न'खर गासैनिबो न'खर न'खर ओ आलारि बाथिजों लोगोसे बेयाव जोङो थुफा सावनाय जायो जेयाव जाययाव जोङो ओ जा कुथ्राासु बे खुथ्राासु आरो गोबां बायदि सुफोर बेखौ होफानाय जायो आरो जाहाथे बेनोव जा मोसौनाव जेबो रोखोम रोखोमनि गाज्रि साया एबा गाज्रि नोजोर गोग्लैया बेनि थाखाय बेखौ जोङो खालामनाय जायो आरो नोंथांमोननि गामिखि ओ बेफोरबायदि बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदि फालिबोदों नोंथाङा जे मख'बाय एसे सिगाङाव आंनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ फालिनाय जायो जेरै मोसौ थुखैयो फुङावनो। बेनिफ्राय जों मोसौखौ हगारना हरो उदां दुब्लियावहा बिथांमोनखौ जों गोदान दिरुंजों खायो बै सानखालि बेबायदि आरोना आरो उनावबो जों बै सानखालिनो सेजौसे बिदनि मैगं थाइगं नायगिरो। बायदिसिना मैगं हाग्रानि माबा माबि ओ थारायफोर दिंखिया सजना माबा माबि गोबांथार दं थारै। फस्ला बेफोरबाय दि औ मायसुन्द्रि माबा माबि मेरला दं आरो ना नंगौ
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला मोसौखौ लामायाव लाबोयो ओ लामानिफ्राय बा दुब्लि फोथारनिफ्राय न'आव लाबोयो अब्ला जोङो बे नोंथाङा दायो बुंबाय ना ओ खुथ्रा, जुजाइ बेबादि सावना उखुन्दैजों बरायो आरो
नोंगौ नंगौ
खोनादों
खोनादों नंगौ नोंथां
खालामनाय जायो आरोना ओमफ्राय उनाव ओ बिनि उनखालि औ बै सानखालिनो मोसौ थुखिखालिनो जोंनि गामिनि रायजोफोरा ओ बाथौ थानसालियावहा थांनानै मोदाय होयो आरोना आर'ज गाबो ओमफ्राय आरो बेनि उनावहा सोर खायफा माखासे सुबुंफोरा खैजिमा बिदैबो हाननानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना। जों बै सानखालिनो। औ आरो जों बे खालिनो सौराय फिथा बा आखाइ बेबायदि फिथाफोरखौ जायो आरोना। बैसागुआव औ आरो बेनि उन सानखालि जेब्ला ओ बैसागुनि से बिथांखि जायो बै सानखालि जों फुुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां-लोबस्रां साफा जाना बाथौ थानसालियावहा जों मोदाय हुयो बा आर'ज गाबो। गोदान जि-जोम गानो जोङो जेरै गामसा गोदान गानगोन हौवासाफ्रा आरो हिनजावसाफ्रा दख'ना गोदान गानगोन बेबायदि आरोना। ओ गोदान गोदान आर'नाइ ला गोन बा गस्ला गानगोन। बेबायदि गाननानै जों न'आवहानो बाथौ थानसालियाव जोङो आर'ज गाबो आरो जों बेयाव आलारि बाथि लागायो आरो बेनि उनाव न'आव ओंखाम संग्रा न'आव थानाय माइनाव माइनाव बुरै खौ जोंबो बेवहायनो बावो। बेवहाय थानाय जि मा हिन्दु होनना बुङो जों। बे दैहुखौ मा हिन्दु आरो ना मा माने माइनावनि दैहु आरो। जोंनि ओनसोलाव बेखौ मा होननाय जायो आरोना। औ बेयाव। बो जों गोदान बिबार मालाफोर लागायो बेहाय जों आलारि बाथि सावो खुलुमो आरो जोंनियावहा जाय दैहुहा जों माइरंफोर दोननो हायोना। नोंथां औ। बेबायदि आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव जों ओ गासैबो गिदिर गोलावफोरखौ खुलुमो आइ आफामोन बा आदै मादै बा आमाइ आनैमोन गासैखौबो बिदाफोर बिबाजैमोन बिसोरखौ खुलुमनाय जायो आरो। आरो बिनाव उन्दैफोरखौ अननाय जायो। बे बेबायदिनो जों ज'है न'आवहा गावनि न'आवनो सिगांग्रो जों अमा बेदरजों संनाय थालिर फस्ला बेखौ नङाबा दाउजों थालिर फस्ला नङाबा दाउजों जोगोनारजों संनाय जिखुनु भाजाफोर संनाय थाखायो गासैनिबो न'खराव। बैसानखालि औ बेखौ जों जायो आरो एसे जोंनि ओ बैसागुनि बा जोंनि बर'नि जौ संनाय थायोना जोंहाथ' जौ न'खर जौ औ बैसानखालि जोंहा गासैबो मोनजोबखायो आरोना गासैनिबो न'खराव जौ आरो बेदर मोनखायो आरो ना। बेखायनो बेखौ एसे एसे। लोङो जायफ्रा लोङो लोङो आरो जायफ्रा लोङा आरोना जाय लोंफेरा बिथांमोना लोंखा थाया आरोना। बैसागुब्लाबो औ। बेखौ एसे लोंनानै गामिनि रायजोफोरजों ओंखारलाङो आरो खाथि खालानि नखरफ्राव हाबहैयो ओरैनि न'खराव हाब खाम सिफुं जथा लाना फैयो। ओमफ्राय गासैबो ज'आवहाय मोसायो मुसुरो रंजायो बैसागुनि मुङाव आरोना नोंथां बेबादि जोंनि ओनसोलाव बेबादि फालिनायखौ आं नुनो मोनबोदों आरो
औ-औ-औ-औ जोंनि जा मोसौ थुखैनाय हाबाफारि बेनि नैथि सानखालि जोंनियावबो जोबोरैनो गाजा गोमजायै माने बैसा ओ बै जा बैसागु फोरबो ओ बै सानखालि माने गोदान बोसोर बो ओ फैनायखौ जोङो हमना लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय आरो खुसि ओ बेखौ जोङो नुनो मोनो बेनिफ्राय गाैबो जोंनिया बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो बो ज'-ज'यैनो ओंखारनानै बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना, थरखा बेफोरबायदि जा बर' हारिनि दामग्रा दामजु बेखौ लानानै जोङो ओंखारलांनाय ओंखारलाङो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो गासै स्नि सान जा मोसानाय हाबाफारि बे खौ जोङो मोसानानै उनाव बिनाव एसे बैनाव एसे बिदिनो जा एसे मोनो माइरं फैसा, दाउदै बेफोरबायदि जोङो लायो आरो बेनिफ्राय बै जा बैसागु सानखालि ओ बै समाव ओ नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव बेफोरबायदिनो माबा मोनसे हाबाफारि फांसन बेफोरबायदि खुंनाय नोंथांमोननिखि दोङो नामा नोंथां
बो बैसागु फांसन खुंनाय जायो
औ-औ
जायखौ जों बैसागो मोसानायखौ गोदोनि दिनाव जों खोनानो मोनदों आरोना नुनो मोनदों बा खोनानो मोन्दों ना थोनो फाख्रि दंफां थाहैबाय जि खुनु बिफां गिदिर बांसिन फाख्रि दंफांखोनो आरो फाख्रि बिफांनि गाहायावहा ज'यै मोसायोमोननो साय हायावहा। औ खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर लानानै बिदि मोसानाय जायोमोन आरोना गोदो। औ बि-बिबाादि खुनु दाबो फांसनफोरावबो जों खुंबोनायखौ नुनो मोनो आरोना फाख्रि बिफां गायनानै ओमफ्राय बेनि गाहायावहा बेबायदि मोसानाय जायो आरोना। गेवलां बैसागु बादायलायनाय मोसानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ-औ दे होमब्ला नोंथां समा जाबाय औ-औ नोंथांजों रायलायनानै
औ दे बिदिब्ला दोनथ'नाय जाबाय बिदिबा।